हेल'
हेल'नोंथां
औ नोंथां
मा खालामदों नोंथां?
नै उन्दुलाबायनानै दङ नोंथां
अ जाखांबाय नामा नोंथां?
जायाखै नोंथां
औ आंबो जायाखैनो नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां
आङो ओरैनोसो दं नोंथां
अ अबेहाय दं नोंथां न'वावनो दं ना
आं न'आवनो दं नोंथां
अ औ
नोंथां दिनै मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
आङो दिनै जिब जुनारनि आयजोानि सायाव लानानै रायनो सानदों नोंथां
अ जागोन नोंथां एसे जिब जुनारनि सायाव नोंथां
औ नोंथां
होमबा नोंथाङा एसे जिब जुनारनि सायाव फोरमायनो सानदों बा एसे माखौ फोरमायजेननो सानदों नोंथाङा जिब जुनारखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन नोंथां
औ दे
औ जिब जुनार होनोब्ला नोंथां जिबुनारथ' गोबां रोखोम थायो नालाय नोंथां जेरै जेरै बोरमा दङ अमा दं सैमा दं मावउजि दं मोसा दं सियाल दं दाउ दं बायदिसिना रोखोमनि आरो नोंथां बेलेग बेलेग दङ लाम दङ नोंथां आं
नथाङा मोसौनि बागैनो एसे गोलावै माबा बुंथिना होदों थां हायोबा
औ नोंथां जोङो नोंथां जोङो मोसौ बुङ्ला जोङो मोसौजों गोबां खामानि माखासे मावनो हायो आरोखि नोंथां जेरै जोङो मोसौ जोङो मोसौखौहाय जेनेबा सोरनाबा फार्स्टआवहाय मोसौ जेनेबा दामब्राया फिसाबा बेखौ फेदेरनानै जोङो फेदेरग्रोनांगोन आरो नोंथां जोङो फेेरनानै जोङो हालेवनो थाखाय सिखायगोरो आरो नोंथां फार्सेआवहाय
औ नोंथां
बिनिफ्राय सिगायखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौजोंहाय हालेौनो हायो आरो नोंथां हाफोरखौ जेनेबा जों हालेवनानै मैगं थाइगं गायनो हायो आरोखि नोंथां
औ नोंथां
आरो जोङो मोसौ लानायानानै फायदाया जाहैबाय जोङो मोसौ दामब्रिफोरखौ जों मोसौ दामब्रिफोरनिफ्राय जोङो गाइखेर बायदिसिना सेरनानै लोंनो हायो आरोखि नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय मोसौखौ जोङो आरो उनावहाय बांद्राय फेदेर गिदिर फेदेरनानैहाय जोङो गुबुननोबो जेनेबा आदिफोर हरनो हायो आरोखि नोंथां ओमफ्राय हरनानै उनावहाय नोङो जेनेबा फिसा फोर जायोबा नोंनो बेखौ मोन फिसाफोरखौ जेनेबा नों मोनबोगोन आरोखि नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय मोसौजों जोङो मोसौजों जोङो आरोबाव माखासे खामानिफोर मावनो हाबावो आरोखि नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय ओमफ्राय मोसौजों जोङो बिदिनो बायदिसिना बारिफोराव जेनेबा मैगं थाइगं गायोबा जोङो हालेवयो हालवनानै जोङो मैगं बायदिसिना गायो नोंथां
औ दं
ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो मोसौखौहाय ओ जोङो बिदिनो मोसौखौहाय उनावहाय फिसा जाहोबाय थानानै दाम्ब्रिफोरखौ फिसा जाहोबाय थानानै जोङो मोसौ मोसौखौहाय बुरजा खालामनानै जोङो उनावहाय मोसौखौ फानहरनोबो हायो नोंथां
औ नोंथां
औ बेखौनो फायदा आरोखि नोंथां मोसौनिया ओमफ्राय बिनिफ्राय बिनिफ्राय आरो गोबां जिब जुनार दंबावो नालाय नोंथां आं बिनि बागै एसे खोन्थालांसै आरो नोंथां जेरै जोङो जेरैहाय जोङो मोसाफोरखौ जेनेबा जोङो नुनो मोनो आरोखि जोङो मोसाफोरखौ बहाय नुनो बांसिन नुनो मोनो होनोमबा जों सिरा खानायानो बांसिन नुनो मोनो आरोखि बे मोसाफोरखौ नोंथां हाग्रा हाग्रा हाग्रा बंग्राफोराव सिराखानाफोराव नुनो मोनो आरोखि बांसिन नोंथां
औ नोंथां
बेनिफ्राय मोसाया जोङो मोसाया माने मोसायाहाय एसे फाख्रा फाख्रा गोजा फाख्रा बिदि थायो आरो मोसायाबो गोबां गोरों थायो आरो गिदिर फिसा थायो नोंथां
औ नोंथां
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो सैमाफ्राबो सैमाफोरखौ जोङो बांसिन न'फोराव फिसिनानै लायो नोंथां
औ नोंथां
औ सैमाफोरा बांसिन बे सैमा बेला सैमायाबो गोबां रोखोम बेले बेलेनो थायो आरोखि नोंथां
औ नोंथां
जेरै सैमा बिलाथि दङ सैमा लकेल दङ दा जोङो सैमा लखेलबो फिनो हायो बेलाथिखौ फिसिनो हायो आरोखि नोंथां सैमाया अबावबा ओमफ्राय जुदा बेलेग बेलेग थायो बिदिनो सोरनाबा अबावबा खोमोन जामफ्राव थायो अबावबा खोमोन बारा रजबाङै थायो आरोखि नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय बेनिफ्राय सैमाखौ जोङो न'आव फिसियो न'आव मानो थाखाय फिसियो होमबा जोङो सोरबाफोर न'फोरावहाय मानसि दुमसि हरनि समावहाय मानसि बेल सिनायफोर मानसि फैलाबायोना नोंथां आरो बेफोर गाज्रि मानसिफोर फैलाबायायो नालाय नोंथां बेनिखायनो सैमाखौ जोङो सैमाया सोरबा मानसिफोर हरफोराव गाज्रि फैबासिमबो रा सङो नालाय नोंथां जों सोङोबा जोङो मिथि मोनोना सोर फैनायखौ बेनि थाखाय जों सैमाखौ फियो आरोखि नोंथां
औ नोंथां
औ ओमफाय बिनिफ्राय जोङो आरो जिब जुनारफ्रा दाम दंबावो जोङो मोख्राफोर नायनो थाङोबा अबाव सिरियाखाना फोराव बांसिन नुनो मोनो आरोखि नोंथां
औ नोंथां
औ ओमफ्राय आं नुनायखिनिखौ आं फोरमायथिना होबाय नोंथां ओमफ्राय नोंथाङाबो बेनि जिब जनानै दारै फंनैसो सावरायना होनो हागोन ना नोंथां नों मिथिनायखिनिखौ
औ नोंथां
औ दे होमबा फोरमायना होनायसाय नोंथां
औ नोंथां
औ
जिब जिब जुनारावथ आङो नुनो मोनदों बोरमा मोसौ
औ नोंथां
ओमफ्राय मैथन मैथनखौ नुनो मोनदों मैथनखौ जाहैबाय अरुणाचलाव गोबां फिसियो माने
औ
गोबां मानसिफ्रानो फियो ओमफ्राय बेखौ माने गोबां रोखोमनि थायो मैथना माने ओरैजाय गोसोमबो थायो फाख्रा सिख्रा थायो एसे ओमफ्राय मैथुननि गङा जाहैबाय एसे गिथाव बाथाव गोलाव बांद्राय गोलावबो जाया
औ नोंथां आरोबाव
ओमफ्राय माखासे जिब-जुनार बुङोबा मोख्राफोरबो नुनो मोनदों आङो
औ नोंथां
मोख्राया जोंथिं सम सम फैयो ओमफ्राय माखासे बिराद दिस्टार्ब खालामफैयो ओरैजाय माने न'नि ओंखाम संग्रायाव हाबनानै माबा माबि जालाङो मायो मोख्राया माने बिराद दिस्टार्ब खालामो
मोख्राङाबो मोख्रायाबो गोबां बेलेग बेलेग रोखोम थायोना नोंथां
औ मोख्रायाबो नोगोद बेलेग बेलेग गो माबा थायो मोख्राया अनेक जाथिनि थायो ओरैहाय मा मा जाथि थायो आं बारा मिथिलाङा ओमबाबो आं मिथिनाय खिनियाव मोख्राया ओरैजाय उम गरिला थायो सेमफान्जि थायो ओमफ्राय माखासे बे नरमेल मोख्रा थायो। ओमफ्राय माखासे मोख्रा जाथि थायो ओमफ्राय मो ख्राया माख अनेक दुस्थ' जुनार बियो एखेबारे ओमफ्राय सियाला जाहैबाय एकदम सालु जुनार ओमफ्राय माखासे मोसाया जाहै सिंहआ जाहैबाय राजा जुनार फोरनि भिथोराव बेजों रावबो नांनो हाया बे बिराद सिंहआ जाहैबाय जुनारफोरनि गेजेराव राजा
औ नोंथां
गोदना गोलाव जेब्राया जे जिराबा जाहैबाय बे जौ बयनिख्रुइबो जौसिन मैदेरा जाहैबाय बयनिफ्रायबो देरसिन जुनार ओमफ्राय गराइआ जाहैबाय बिराद खारनो हाग्रा मोनसे जुनार
औ नोंथां
जुनार बुङोबा माखासे नवाव फिजानाय नवाव फिजायो जुनार थायो दा मोसा लख्रा बे सियाल बे जाहैबाय फिसि जायै ओमफ्राय नवाव फिजानाय होनोब्ला मोसौ मैसो बोरमा, अमा
औ नोंथां
बेफोर जाहैबाय ओमफ्राय फिसि जायै होनोब्ला मोसा सिंह ओमफ्राय ओ गान्दा
औ
बेनिफ्राय ओरैजाय सैमा सियाल बेफोरखौ माने फिजायै बुस्थु फिजायै बुस्थु आरोखि माने बेनिफ्राय माखासे जुनारफोर दंबावो आरोबाव बे जुनारफोरा जाहैबाय बनहाफा माखासे बनहाफायाबो माखासे माबा जायो बेयो दाउ जायो सियालाबो दाउ जायो बेनिफ्राय मोसौआ गांसो जायो
औ नोंथां
ओमफ्राय बोरमाया गांसो जायो ओमफ्राय उदगाथ' जुनारा बारा दै लोङा माने
ओमफ्राय मावजिजों सैमाजों मा जायो नोंथां
मावजिया मावजिया एन्जर जायो ओमफ्राय सैमाया सैमाया माबा ओंखाम ओंखाम होबा ओंखाम जायो बेदर जायो ओंखाम होयो बिदि आरोखि सैमाजों मावजिजों सोंलायथारा आरोखि माने बिसोरो सानैजों बिराद नां मे लुस मनिथार आरो ओमफ्राय जुनारनि बागैथ' आं बेखिनिखौनो मोनथियो
औ नोंथां अ जागोन दे नोंथां होमबा नोंनि मिथिनायखिनिखौनो मिथिबाय आंबो आं मिथिनायखिनिखौ मिथिना होबाय दे दे जाथसिगोन होनबा नोंथां दोनथ'लायनोसै नोंथां होनबा
दे जागोन दे औ दे